ओं औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय ओ हरनाय जादोंमोन फन
औ
नोंथांजों सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला आं आयदानि बागै खोन्थाना होनोसै नोंथांनो आयदाया जाहैबाय जों सावरायनो लानाय आखायाव आखायाव सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जों आबादारिनि बिथिङाव सावरायनोसै आबादारि होनोब्लाथ' जों मोनथिखागौ जों मानोना गामि ओनसोलनि सुबुंजों गोबां आबादारिफोरखौ जों आबाद मावबोनाय मोनबाय मानोना गामि ओनसोलाव जोंनियाव बांसिनानो साख्रिफोर मावनाय थाया। बांसिन आबादजोंनो जों थांनानै थायो, आबादानो जोंनि थाखाय थांनानै थानायनि थाखाय राहा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जों ओनसोलाव बिजिरना नायनो थाङोब दि बा जोंनि न'खरफ्राव जों नुनो मोनोदि बांसिनानो जोंनि आबादारिफ्रा, दैज्लां बोथोरावबो माइनि आबाद मावो, आरो मेसें बोथोरावबो गोबां फसलनि आबाद मावो, जाय आबादखौ जों थोंजोङै मोननानै बा हाथाय बाजारफ्राव फाननानै जों रां आरजिनो हायो। आरो गावनि जानाय जामुंबो खालामनानै जों थांना थानायाव हेफाजाब होयो आबादनि फसलफ्रा। जा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मोनो बे बेफोर मैगं थाइगंखौ जोङो गुबुननोबो फाननानै जों बे रांजों जों गोबां गावनि नांगौ मुवा, सि जोम बायदिसिनाखौ बायना लानो हायो आरो फरायनाय बायदिसिनायावबो जों गावनि गथ'फोरखौ हेफाजाब होनो हायो नङा होनबा?
औ बिदिनो आबादारिफोरखौ आं, जोंनि ओनसोलाव मैगं थाइगंनि खेथ्रआव मेसें बोथोराव आलु कबि। फान्थाव, लाव बायदिसिना गायनाय नुनो मोनदों। जेरै जों आलु आलु गायनायाव जोङो आबादफोरखौ एवग्लिनानै सिरिलै आलि बायसा लाइन लाइन खालामनानै आलुखौ जोङो खब ओ फबनानै साननि उनाव आलुआ जेब्ला गाजा बेरनानै बिफां रज'यो गोदोर जायो अब्ला जों आलुखौ हायाव बुरनानै मोनबोआ होमबा? आलु दरसिनि फ्रायनो जों गोबां आलु जानाय नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? औ। आबादा रिफ्रा गोबां खस्थ' खालामो नाथाय गोदोनि आरो दानि गोबां फारागथि दङ। गोदोयै जोंनि आबादारिफ्रा जेरै आबै आबौमोना गोबां मोसौजोंनो गोबां हाख' हा एवबोबाय हालजों जे मोसौ बरलदफोरखौ जोङो होनानै बा नांगोलखौ जोङो मोखौनि बिखुंथिं खानानै हालेवनाय नुबोनो मोनदों। मोनसे ब्लेड रोखमनि रोखोमखौ जों नांगोलाव दोननानै नङा होमबा नोंथां? औ बिद बिदिनो खाथिनि दब्लायफोरखौ गोबां सम लायोमोन एवनायाव। आरो समनि आंखालावनो मालाब्ला जोंनि
मालाबा गावनि दब्लायफोरखौ एवनायाव गोबाव जानानै दैनि बायदिसिना आंखालखौ नुबोनो मोनदोंमोन। नाथाय दानि जुगाव आबादारिनि आबादारिफ्राबो गोबां एसे खम समायावनो मोनसे खस खामानि मावनो मोनबाय। जेनेबा जों ट्रेक्टरजों हालेवनो मोनदों। खम समनि गेजेरावनो आरो माइ गायनायफ्राव बो मिसिं ओंखारनाय नुनो मोन्दों। जेरै माइ हानायाव बो मिसिं नुनो मोन्दों। नानायावबो मिसिं नुनो मोन्दों। सौनायावबो मिसिं मोनदों। बाखि गासैबो थ्र'आवनो जों दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय गोदान बिगियाननि जौगानायाव गोबां ख'स खामानि जेनेबा खम समायनि खेथ्र'आवनो मावनाय बायदिसिना जिनिस मोनबोनो हमदों आब। आबादारिफ्राबो दा जिहेथु नुबोदों न' नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओ गोदो माने जेसेबांखिनि आबादारिफोरा आ माने बांसिनानो नांगोलजोंसो जिहेटु मोसौजोंसो हालेवोमोन नाथाय आथिखालाव माने गोदान मुगा जिहेटु बिगियानारि आदब बायदि फोसजों दिहुननाय आगजुवारिफोरजों माने हालेवनाय बा। आबाद मावनायाव बाहायनाय बायदिसिना। आगजुफोरखौ माने बाहायनाय नुनो मोनो आरो आरो। ओ गोदोनि आबाद मावनाय आरो। नि आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ। गोदोनि आबादारिफोरा बांसि। हासार महरै गोबोर हासार बायदिफोर बाहायोमोन आरो आथिखालाव ओ रासिनारि हासार बायदि बायदिफोरखौ बाहायनायखौ नो आरो पटासियाम आरो बायदि
औ।
ओ गोदोथ' बांसिनानो। माने ओ। आबादारिफोरा। माइफोराव ओ जिहेतु एमफौ एनला जायो बेफोर खार। होनो थाखाय गोबां मिथिंगायारि आदब खान्थि बाहायोमोन आरो थाय आथिखालाव गोबां रासायनारि मुलैफोर बाहायनाय ओ गोदोथ' औ गोदोथ' माने बे जेब्ला माइफोराव आबाद माइ आबाद फोराव माने एम्फौ जायोमोन आरो अब ब्ला माने बे आबादारिफोरा ओ बेवहाय बे निम बिलाइ बायदिफोरखौ थुनानै होयोमोन बेनि अनगायैब ओ बे जिहेतु नारें जुम्ब्रा होननानै बुङो बेनि बिगुर खौबो माने हा-हानानै माने फ्रिस दैयाव माने गारनानै दोनोमोन आरो। बिनि अनगायैब आ-आ गुदुं खांख्राइ लाबोनानै बा सेनाव नांनाय खांख्रायफोरखौ बिनि जि दाखोन माने सि ओ बि द खांख्रायखो बोखावनो हायो नङा होन ब्ला औ बेखौ माने फ्राय आरो सिगांनि बाहागो खौ गारनानै ओ बेज जिहेतु मेलेम बाहागोआ बेयाव माने बेखौ गनजों थुनानै एसे माइनि गोजौथिंजे खालामनानै नै माने दोनोमोन आरो अब्ला बिदि खालाम ब्ला माने एम्फौफोरा बेयाव बाफैयो बा फैनानै बेयावनो थैनानै थायोमाने।
अ। बिदिब बिदिब्ला नोंथां ओ गोदैजों हासार बाहायबोनाय आरो दानि हासार बानाय हासार बाहायबोनायाव आं गोबां फारागथि नुनो मोनदों आबादारिफोरा जिहेथु गोदोयो जोंनिया मोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै ओ खान्स्रिनि खि बायदिसिना बिफां लाइफां फांनि सेवनायनि हासार आरो गोबोरखिनि हा सार बेफोरखौ बाहायनानै गोदोयो खोनानो मोन्दोंमोन गोबां आबाद ओ मुलाम्फा जायोमोन जेरै बायदिसिना थामजि मनालागै माइ आबादफोराबो जाहैनाय खोनायोमोन। दा गोदोयै मानोना बेफोरबाय बिदि मिथिंगायारि हासार बाहायनायाव हानि गाहामा खमायलांनो हमामोन नाथाय दा जिहे थु जों खोनानो मोनदों नुनो मोनदों दानि आबादारिफोरा आबाद फोथारफोराव बायदिसिना रोखोमनि हासार सारो रासायनारि दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय बेफोरनि जाहोनाव हानि गाहामथिफोराबो खमायलांगासिनो दं जाय माइनि बिबांखौ गोबां खम मोननो थांबाय माइनि खेथ्रआवबो आरो फसलनि खे फ्रावबो फसलफ्रा ओंखारोब्लाबो फसलनि भिटामिन जायखौ बुङो जों ओ जोंनो देहायाव नांगौ जानाय बायदिसिना भिटामिनफ्रा बेफोरबो गाज्रि जालांनो हमगासिनो फसल फ्राव ओ फसला नाथाय मोजां नुगोन नाथाय बेफोरखौ जानानै जोंनि देहाया थाजिम मोननाय नङा नोंथां बेमार आजारावसो जुगिनांगौ जायो। हासार बायदिसिना होनायनि खेथ्रआवनो आरो एम्फौ एनला थैनाय मुलि बायदिसिना सारनायनि जाहोनाव हाग्रा थैसांग्रा बायदिसिना सारनायनि जाहोनावनो जोंनि जा खानस्रि आबाद फोथारफ्राव थायोमोन माइ गायनायफ्राव ओ खानस्रि बेफोर खान्स्रिफ्राबो थैलांनानै बेबायदि हासार होनो हालिया बे ओंखायनो गोबां खम रोखोमनि आब बाद जानायखौ आं मोनथिबोदों नोंथां नोंथांनि बादिब्ला मा बायदि बेफोरखौ संरैखा खालामनांगौ नोंथां? दानि जुगाव
औ नोंथां बे जिहेतु ट्रेक्टर जों हालेवोब्ला नोंथाङा बुंदों खानस्रि बायदिफोर थैयो नङा होमब्ला बेफोरखौ माने ट्रेक्टर बाहायनाय बेखौ लाबासिनो माने बा नांगोलजों हालेवोब्ला ओ बांसिन मोजां जागोन होननानै सानो आरो बेनि अनगायैबो जि राज हासार बाहायनाय
औ
गारनांगोन ओ बांसिनानो मिथिंगायारि हासार बाहायनायखौ माने ओ बांसिन खालामनांगोन आरो जेरै बेबादिनो मा खानस्रिनि हासार होननानै बिदिनो दंफां लाइफांनि सेवनाय हासार बिनि अनगायैबो बे ओ गोबोर हासार बायदि बाहायनांगोन आरो माने आबादफोरा मोजाङै जागोन ओ बेनि अनगायै बो बे ओ जि फिथाइ सामथाइयाव बा फिथाइ थायनायफोराव बायदिसिना मुलि होयो बेफोरखौबो माने ओ खम खालामनांगोन बा गारनांगोन होननानै बुंजायो नङा ब्ला बे फोरो माने जोंनि ओ सुबुं माहारिनि ओ जोंनि देहायाव गोबां बेराम नुजा थिगोन आरो सुबुंफोरा माने जेसेबां थांनानै थानांगौमोन बेसिम हाला गै माने थांनानै थानाय नङा।
औ नोंथां।
औ।
बेबायदिनो दा जोंनि ओनसोलाव हासारफोरखौ खायसे खायसे गोबोरखि हासार बाहायनायखौबो नुदों थेव बो गोबोर जोंल' दानि आबादारिफ्रा हासार बाहायला बायदिसिना हासारफोरखौ लाबोयो दखानफोरनिफ्राय बायनानै फालांगि सकफोराव मोनो रासायनारि हासार बायदिसिनाफोरखौ इउरिया, पटासियाम, सालफार बायदिसिना हासारफोरखौ आरो हाग्रा थैसां ग्रा मुलिफोरखौबो बांसिनानो सारबाय थानाय नुयो । जायनि खेत्रआव जोङो आबाद फोथारफोरा ओ फसल दिहुननाय मोनसे दब्लाया गाज्रि जालांगासिनो। बेफोरखौ जों दा थारैनो होबथामारनांब्ला नोंथां बुंनाय बायदिनो जों। बेफोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय हासारखौनो बाहायोब्ला मोजां जालांफिनगौमोन
औ।
सानोदि बेफोरबायदि जोंनि आबाद फोथार बा दब्लायखौ जों संरैखा खालामनो हागोन दा हानाय जाहैगोन। आरो खालामनांगोन बेफोरखौ आं सानो नोंथां। अब्ला नोंथां। समा जेब्ला जाबाय जोंनि नै आबादारिफोरनि बागै सावरायनायखौ दोनथनाय जासिगोन नामा नों- थां औ गोजोनथों नोंथांनिसि
औ दे।